हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों खोनाबाय ना
औ खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय
औ नोंथांजों आङो जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोर संनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन
अ अ जागोन नोंथां अब्ला नोंथां फोरमायग्रोनोसै ना मोननैसो ओंख्रि औ जागोन
औ दे नोंथांआनो फोरमायग्रोदो अब्ला जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै
अ अ अ नोंथाङा खोनासंदो जोंनाथ बर'फोरना बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दं जायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो। जेरै जोंहा दङ। नाफाम दङ दा बिदिनो अनला अनला दङ नारजि दङ। दा आं नोंथांनो अनलाखौनो फोरमायना आं नोंथांनो दा अनलाखौ जों मारै सङो होमबा ओ जोंहा गिबियाव बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो मा नांगौ जायो माइरं नांगौ जायो। माइरं जायखौ जोङो ओंखामफोर सङो बिदिखौनो बेखौनो नांगौ आरो। दा नोंथाङा माइरंखौ जोङो ओरैनो जों ओंखाम जाग्रा माइरंखौ दा। गिबियाव जों मा खालामनांगौ बे।
मानसि दं बेखौ नायनानै ओ ओंख्रिखौ बेसे बुरजानो बिबां लासिनो बेजों समपिखौ नोजोर होनानै नोंथाङा बे। मा होनो माइरंखौ लादो आरो दा माइरंखौ लानानै नोंथाङा सोमनानै दोनदो दसे दैयाव। दा सोमनानै दोनखांनानै जेब्ला माइरंआ गुरै जायो एसे। बेखौ मा खेरखाखौ सर' होदो आरो दैखौ सर' होदो। दा दैखौ दसे सर' होनानै जों बेखौ ओ देनांगौ आरो देग्लिनांगौ। गुन्दै खालामनांगौ गोदोनि समाव जोंहा सोरबा सोरबा मस्ला मस्लि देग्रा थफिबा बेखार बेउदार दा बिदिनो नानै लाखांबाय जेन'बा गुन्दैखौ गुन्दै बानायनानै दोनदो बे माइरंखौ। दा बेनि उनाव जोङो मा ओ जोंनाथ' बांसिन अनलाखौ बर'फोरा बेदरनो जानो मोजां मोनो दा बिदिनो जोङो अमा बा दाउ बिदि जानो मोजां मोनो आरो। दा अनला दाउ होनबा बांसिन मोजां खोनायो बेनिखायनो जोङो दाउ बेदरखौनो लानसै। जे सिगाङाव जोङो दाउफोरखौ ओ सिथारनानै। आराम गोदानानै लादो गोदानानै लानायनि उनाव मा खालामदो बेखौ मोजां। सुनानै ओ पियास थाव होनानै बेखौ एवदो आरो एवनानै जों बेयाव माखासे रोखोमनि ओ मस्ला मस्लि नोंथाङा नोंथांनि न'आवनो मोननायबा नोंथाङा बाजाराव बायनानै लाबोनाय। मस्ला मस्लि बेफोरखौ होदो आरो बे मस्ला मस्लिखौ होनानै उम मोजाङै एवबाय थादो एवदो जेनेबा एसे। फ्राम फ्राम जाबाथाय बेयाव मा दै होदो आरो बुरजा। बुरजा माने नोंथांनि न'खराव बेसे बुरजा मानसि दङ बेखौ नोजोर होनानै बिबांखौ लाखिदो आरो दा बिदिनो दैखौ होखांनायनि उनाव जेब्ला दैखौ जोङो गोबाव अरनि सायाव दोननानै गोदौ होगोन। अब्ला बे गोदौनाय समाव जों मा खालामनांगौ बै जों देनानै लानाय अन गुन्दै बेखौ जोङो आखाइजों फ्रि। फ्रि फ्रि होना होनांगौ आरो आखाइ आखाइ फारसेजों फ्रि फ्रि होनानै जोङो बै। आखाइ फारसेजों ओ खोस्लि बा खादौफोरजों एरनांगौ आरो उम। मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंहा जुदि एराब्ला बियो ओ होबाथाय आरो गथा खायो आरो दा बिदिनो मोजाङै फ्रि फ्रि एरबाय थादो होबोदो एरबाय थादो दा बिदिनो अनखौ होखांनायनि उनाव दसे एरग्लिबाय थादो। ओमफाय आरामनो बेखौ दसे सम गोदौहोदो आरो। दा जोंहा एरग्लियाबा मा जायो बेयो ओ लादुफोर बायदि जेन'बा एराबाथाय गथा खायोबा लादुरा लादुरा जायो दा बिदि जाबाथाय जोंहा ओ जानो खाब जाया आरो।
नोथ
दा बिदि खालामखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दसे सम गोबाव गोदौ होदो। गोदौहोनानै बेयाव ओ जेन'बा ओंख्रिया आमथा आमथा जायोबा जों बेखौ ओ साखिदो आरो साखिनायाव खारैखौ जों एसे होना होजायो औ मोननायनि खारै होनांगौ आं बावनानैसो थादों बेयाव जोङो गोदौनायनि ओ बे अनखौ होनायनि समावनो जोङो खारैखौ एसे होना होनांगौ आरो दा बिदिनो उम गोदौखांनायनि उनाव जेन'बा ओंख्रिया आमथ आमथा जायोबा साखिदो। साखिनानै नोंथाङा बेयाव खारै नांना नाङाखै बा बिदिनो मा होनो ओ संख्रि नादोंना नाङाखै बेफोरखौ नोजोर होनानै नोंथाङा बिनि नाङै नाङैखौ नायनानै हरफिनदो आरो नोंथाङा गोजां बोथोराव सङोब्ला बेयाव मा दुन्दिया मोनो जोंनि न'आव आरो जों गोलोम बोथोराव सङोबा गंगार दुन्दिया बिदिखौ मोनो आरो दा बेफोरखौ ओ होयोबा जेन'बा ओंख्रिया मोदोमो बा गोथावसिन जायो दा नोंथाङा बेफोरखौ ओ दंबा होदो गैयाबा गैयासै आरो आरो बे ओंख्रिया जोंहा जोंनि बर'नि मोनसे हाबाजोंसे सोमोन्दो दं जायखौ जोङो हाथाइ सुनि हाबा होनो बे हाथासुनि हाबायाव मा खालामनांगौमोन बे अन गुन्दैखौ गावनो हारसिङै देनानै गावनो ओ हारसिङै संनानै गावनि जानो गोनां हौवा बेनो जाहोनांगौमोन आरो दा बेयाव बिथाङा गावनो हारसिङै देगोन गावनो हारसिङै संगोन आरो बे संनायाव मा अनलायाव नारजिबो होनो मोना खारैबो होनो मोना आरो दा बिदिनो बियो बेखौ ओरैनो ओरैनो ओ मा होनो जेनेबा संख्रिल' होनानै बेखौ संनानै जाखानांगौ आरो हौवाफोरा दा बिदिनो जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि दोरोङारि ओंख्रि दं दा नोंथाङाबो आंनो ओ मोनसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जेरै ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला संबाय बिनि सायाव फोरमायथिबाय ओ आंबो नोंथांनि जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाय ओंख्रिखौ जों नारजि ओंख्रि बा नारजि दोलो होनना बुङो आरोना नों थां आं बिनि सायावनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों बे नारजिखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया मा जों आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जाबोगासिनो जायखौ जोङो दोरोङारि ओंख्रि होननानै गनायथि होबाय बा गनायना लाबाय जोंहा बुंनो थाङोब्ला फ्राय बांसिन दोरोङारि ओंख्रियानो खारैजों संनाय ओंख्रि आरोना नोंथां ओमफ्राय थिग बेबायदिनो बेखौ माबोरै सङो होनना जों बुङोब्ला जोंनि गिबियावनो बेखौ संनो थाखाय दा ओ फाथो बिलाइखौ नांग्रोगोन आरो ना नोंथां जों फाथो बिलाइखौ माबोरै मोनो होनोब्ला जोंहा फाथोखौ आबाद मावनाय जायो फाथोखौ आबाद मावनायनि उनावहाय जे ब्ला बेयो गोजौ गोजौ जायो अब्ला बेखौ जोङो दाननाय जायो आरोना नोंथां दानना नैहाय जोङो बे ओ फाथोनि बिलाइखौ प्लास्टिकआवहाय जोङो फाथोखौ दाननानै दोनो आरो दोननानै बेयो मा जागोन अब्लाथाय हारसिंनो एसे सान्दुं मोनोबा बा रानलाङोब्ला बेयो सिरि लाना थायो आरो सिरिनानै थायोब्ला जों बेखौ थुबुर खालामनानै बा जमा खालामनानैहाय जों बेखौ फोराननो सान्दुंआवहाय बिलाइखौहाय बेबायदिनो बिलाइखौ जोंहा फोराननानै गोरान ख्राम ख्राम जायोब्ला बेखौ जोङो बस्था बा प्लास्टिकआव बोनथुमनानैहाय ओ बनजों ओंखाम संग्रा अरदाब बा इसिङावहाय जोङो उखुम मुदायाव आलायनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयाव ओ ओंखाम संनायनि थुङाफोरा नांनानैहाय बेयो रानलायनानै थायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ जानो सय जानो नागिरब्ला अब्ला जों बेखौ मा बे उखुम मुदानिफ्राय हाननानै लाबोनाय जायो आरो जों बेखौ दैयाव सोमनाय जायो आरो नोंथां दैयाव मानो सोमग्रोयो होनोब्ला जोंहा बे नारजिया जोंना गोरान नालाय ख्राम ख्राम जुदि नोंथाङा बेखौ दांनानै ओरैनो बयनिबो बिमान गेब्रेलांनो नागिरो आरो ना नोंथां गुन्द्रा जानो नागिरो जायनि थाखाय जों बेखौ गिबियावनो दैयाव सोमनानै लानांगोन दैयाव सोमखांनानै मा खालामनांगौ ओ बेखौ बासिनांगौ जि बिलाइयाव थानाय माखासे देन्था रोदाफोरखौ जोङो बासि फिनांगौ गाज्रि मुवाफोरखौ बिदि बासिखांनायनि उनावाय जेब्ला मोजां जायो अब्ला जों बेखौ सुनो नांगौ आरो ना नोंथाङा जेब्लासिम हाया खारा जोंहा बेखौ सुबाय थानो नांगौ। बिदि सुखांनानैहाय जोङो बेखौ संनो हानाय जासिगोन संनो थाखाय जों मा खालामनांगौ ओ जोंहा दै सारायाव दैखौ ग्लब ग्लब गोदौबाय थानांगौ आरो अरदाबा अर लगायनानैहाय जुदि दैया गुदुं जाबाय बा गोदौहांबाय अब्ला जों बेखौ नारजिखौ गारसननानै होनांगौ। गारसनखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दान्दि सम बिदिनो गोदौ होबाय थागोन। बिदि गोदौ होखांनायनि उनाव जों बेखौ रुइहोनानै एसे रुइहोना मा खालामबावो जोंहा बेैहाय खारै गारदेरनाय जायो। खारै गैयाब्ला जोंहा सदाबो गारदेरनाय जायो। नाथाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला जों खारैखौ नांगोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो सदायाबो मोनसे खारै बायदि हाबा मावो जायखौ जों हाथाय बाजारनिफ्राय बायना मोनो नाथाय बेखौ जों दोरोङारियाव गोग्लैया होननानै जों बुंनो हायो आरो। थिग बेबायदिनो जेब्ला जों खारै होयो खारै होयोब्ला अब्ला जोंहा मा बे फाथो बा नारजि संनाया रुयो रुइबाथाय जोङो बेखौ मोजाङै गेब्लेनो नागिरा अब्लाबो जोङो बेखौ मा सागं बा फाख्रा जों बेखौ सानानै होनाय जायो आरो नोंथां। बेखौ साग्लिनानै होयोब्ला जोंहा मा बेयो गेब्लेलांनो हमो गेब्लेलांनो हमोब्ला जोंहा बेहाय ओ माखासे नांनाय मुवा बुस्थुफोरखौ होनो हायो। जेब्लासिम जों नारजि नारजि बिलाइ गारसोङो अब्लानो जों संख्रिफोरखौ होनना लाखानो हायो आरो‌। नोंथां। बेबायदिनो जोंहा नांगौ जानाय मस्ला मस्लि बानलुफोरखौ जों होना लानो हायो। बिदिनो बिखौ जोङो नैजि नैजिबा बा थामजि मिनिट एसे जोङो संबाय थायोब्लानो बेखौ जोङो जानो हानाय फिथाइ महरै मोननाय जायो आरो नोंथां। जोङो नारजिखौ गोबां माबाजों जानो हायो मुवा बेसादफोरजों जेरै आलुजोंबो जायो। जोङो अमा बेदरजों जायो बाखि बेदरफोरजोंबो जायो। नाथाय जोंहा मा अमा बेदरजों जायोब्लासो जोंहा गोथावसिन जायो आर ना नोंथां। अमा बेदराबो जोंहा मा जानांगोन एसे मेजेमसो जानांगोन आरो। जोंहा अमा बेदरजों जायोब्लाथाय बांसिन जों मिलौनाय गोथावथिखौ मोनजानो हागोन। जोंहा बर'नि दोरोङारि जानायाव मोनसे फोथायनाय दंदि बा जोंनि बर'नि दोरोङारि सुबुं थैनायाव मोनसे फोथायनाय दंङोदि सुबुं थैनायखौ जोङो गारगोननो थाङोब्ला गोथै बारिफोरा सावना बा फबनानै फैयोब्ला नार्जि अरगार बोनांगौ जाहैबाय आरो सारादुआवबो जोंहा बे थैनायनि उनावहाय नारजि संनानै बा नारजि ओंख्रि संनानै होनाय जायो। बेजोंनो जोंहा मा मोनसे फोथायानाय दंदि जोंनि बे सुबुंजोंहाय जोंहा बुहुमाव थानाय सुबुंफोरा सोमोन्दो गारलायबाय बा बाय बाहागिफोरजों बिहा एसेबो सोमोन्दो गैला होनना जोंहा फोथायनाय दं आरो नोंथां थिग बेबायदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दंबावो जे जुदि सोरबा ओ सुबुं बा आलासि नोंसोराव फैदों अब्ला बै आलासिनो मा जोंहा नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जाया आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गोथो गोदाननिफ्रायनो फोथायबोनाय दंदि बेै सुबुंनो बा आलासिया नारजि संनानै जाहोयोब्ला जोंहा सोमोन्दो सिफायनाय बा सोमोन्दो बिसिनायनि मोनसे इसारा होननानै जोङो बुजिनानै लायो आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंहा मा आलासिफोरनोहाय नरजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जाया। थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि संनाया नोंथांनो आङो नारजि ओंख्रि संनानै फोरमायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांजों इयुनाव बेफोरनि सोमोन्दै सावरायबावनो मोनगोन होनना नोंथां जोंहा समाब जाबाय।
औ नोंथां दे होमबा दोनथ'लायसिनो नोंथां औ औ। गोजोन्नाय थाबाय।